औ नोंथां खोनादों औ औ।
गोजोन बेलासिनि मोजां हामलायबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिम।
नोंथांखौ आं मोनसे आयदा लानानै मोननैसो बाथ्रा सावरायनो थाखाय थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनना आंजों?
औ हागोन आं फ्रियावनो दं फ्रियनो दं।
बे आयदायानो जाहैबाय जों बर'फोरनि बर'फोरा खुंनाय मागो दमासि बे मा गो दमासिखौ नोंथांमोननि जायगाथिंजाय माबादियै जों बर' सुबुंफोरा माबादि फालियो नोंथाङा? बेखौ आंनो एसे बुंसलिनानै फोरमायहरदो अब्ला
औ गोजोन्थों नोंथांनि ओ सोंलुनि सायाव आङो फंनैसो बिबुंथिखौ लाखिगोन जोङो मागो दमा हि होनोब्ला ओ जोङो बेखौ ओ जानो हागौ जोङो जानुवारिसोआव फालिनाय जायो नङासे
औ औ जानुवारि जानुवारिनि जिब्रै खालाराव
जानुवारिनि जि थामजिब्रै खालाराव जोङो जेब्ला मागो दमासिखौ जोङो फालियो जों नुनो मोनो जोंनि बर' बर' हारियाव गोबां रंजानाय बाजानायफोरखौ लोगोसे जोङो बेलागुरु होनाय बे न'खौ थालिर दंफांजों लुयोना।
औ औ थालि दंफांसो बानायनाय जायो बेलागुरखौ
औ थालिर बिफां बे थालिर ओ बिलाइफोरखौ जोङो फानफबनानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो।
औ औ दा जोंनि बर' समाजाव जों गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो बेलागुरु ओ सावनाय आरो बे मागो दमाहि फालिनाय दा आङो गिबियावनो बुंग्रोनो सानो जे मागो दमाहियाव मा मा जायो आङो एसे एनै मिथियो ओ आङो बांद्राय बुंनो हाया
औ औ औ जेबो नङा नोंथाङा जाखिनि मोनथिगौबा जिखिनि जाखिनि मोनबोदों बेखिनिखौ नोंथाङा फोरमायबानो आं गोजोननाय मोनगोन नोंथां
औ औ दा मागो दमाहियाव जों आं जानायनिफ्राय लांग्रोनोसै
औ औ
मानो होनोब्ला जोङो जानायखौ नुयो गोबां जोंनि आइजोफोरा आइजोफोरा फुङावनो दुगै लोबै बिसोरो मा खालामो ओ खखारनानै बिसोरो मागो दमाहै फालिनो थाखाय बिसोरो फिथाफोरखौ सावो जेरैहाय एन्थाब अनासि फ फिथा लावदुम आरो फिथा सुमाखौथ' नुखागोन
औ औ
जोबोरैनो कमन जोंनि बर' समाजाव फिथा सिमाखौ फिथा हासुंखौ जोङो औ फिथा लावदुमखौ जों नुनो मोनो आरो जानाय लोंनाय बिदिनो साहाफोरखौ नुगोन आरो अबेबा अबेबा जौफोरखौ नुगोन दा जौ गोरान जौ गिसि दा बेफोर बेफोरनो जोंनि ओ बर'फोरनि मा गोदौमा याव जानायफोरा गुबै जानानै दं दा लोगोसे बेलागुरुआबो ओ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो जानाय लोंनायाव जों आं नुबोदों जे ओ मा होनो मानसिफोरखौ
औ
अ मैगं थाइगं खावनाय नेम दंना
नेमा जोंनिखि बेफोरबायदि गैया गैनाया
औ औ आङो आङो उम बबेबा बबेबा गामियाव नुबोदों बिसोरो ओरैबायसा कमनहै बिसोरो बेखौ खावबाबो मालिका नुबाबो जेबो होना माने बिसोरो मा
जायगायावनो एखे नंजोबा
औ जायगायावनो औ औ आङो नुबोदों जे गुरखिया फोरा मोसौ गोरखियाफोरा मा खालामो मोसो ओ बेफोरो मैगंफोरखौ ओ जिनैथा मैगं आटलिस्ट जिनैथा मैगं बिसोरो मा खालामो ओ कालेक्ट खालामनानै मोनायाव बेदरफोरजों बा उम जौफोरजों बिसोरो लोंनाय जानायखौ मानियो आरो जेब्ला
बिसोर हराव जि खाना जायो नैथि हराव बा सेथि हराव बे दिनखा जायो अब्ला बिसोर
अ अब्ला आङो बेयावनो नुनो मोनो बिसोरो जाय बेलागुरु न'आव बिसोरो खाना जायो बे बेला गुरु न'खौनो जाखांनानै आं सावनायखौ
औ औ औ औ औ
ओ बेयाव बिसोरो ओ रंजागोन बाजा जागोन आरो बक्स लाबो लायनानै बिसोरो मेथाइ दामनानै रंजागोन सोरबा उम बर'नि दामजु फोरखौ लाबोनानै दामनानै रंजागोन बेफोरखौ आं नुदों आरो दा ओ आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानबावो जे जोंनि गामियाव बेलागुरु सावखांनानै बा फिथा सुमा सावखांनानै बे फिथा सुमा सावनाय बा बेलागुरु सावनायनि बे थालिर ओ बिलाइनि खामनाय बि हाथ'फ्लाया आं हाथफ्लाखौ ओरैनो गारनाय नुवाखै आरो
अ औ औ
बे हाथफ्लाखौ आङो माहाबा बै मा होनो मैगं ओइ जोगोनारफोर आरो खुमब्राफोर जिंखाफोर बिफोरनाव गुदियाव आङो गारलाना होनाय नुदों आरो ओमफ्राय आङो
बे माने खौबो गारनाय गारनो थाङा बे बेलागुर खावनायनि उवायानो जा बेफोरखौ मै थाइगंनि जायखि जाया बागानफोराव थुनानै दोनफायो।
औ औ
माने फिथाइ थायनाय बिफाङानो जा बेफोराव माने खुगा नांनायफोरा नाङा होननानै गोबाङानो फोथायो आरो गोदोनिफ्राय मोननाय बायदि माने बेलागुर सावनायनि बे खामखान्दा माबाफोरखौ औवाफोरखौ बिदि नुयोना नोंथां नोंथांमोननिथिं जोंनिथिं बिदि आरो
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओमफ्राय आङो नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो सानो जोंनिथिंथ' आङो बोरैहाय जायो बेखौ बुंलांबाय नोंथांनिसिम बेखोनो रिकुवेस्ट खामनाय जादों जे नोंथांनि मोननि गामियाव बोरैहाय बे बेलागुरु सावनाय एबा माागो दौ माय फालिनायखौ बोरैहाय मानिनाय जायो बेखौ नोंथांनिसिम
अ थिग दं नोंथां नोंथाङा जाखिनि मोनथिगौ जाखिनि मोनबोदों बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय आं जोबोद जोबोद साबायखर बावदों नोंथांनो आरो नोंथाङा आंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव माबादि मागो दमासिखौ फालिनाय जायो बेखो सोंनायनि थाखाय आं नोंथांनो फिन्नायखौ होनो थाखाय आखायाव लाबाय मागो दमासि मागो दमासि होनना बुङोब्ला बे मागो दमासिया जों बर'फोरनि मोनसे गुबुन हारिखौ आं बुंनो थांलिया जों बर'फोरनि मोनसे नागार हायै फोरबो होनना बुंगोन आं बेखौबो। मोनसे नागार हायि फोरबो जाय फोरबोआ जोंखौ माब्लानिफ्राय फैजेननाय बे फोरबोआ बेखौ जों दिनैसिम हमदांनो हाया बेनिखायनो आं बुंगोन जे आजै आजौआ जेब्लानो फैदों जेब्लानिखि जों जोनोम जादों अब्लानो बैफोर फोरबोआ जोंजों फैफानाय होननानै आं साननानै लादों बा हमनानै लादों बे फोरबोआ दिनैनिफ्राय जों बर' सुबुंफोरा जेसेबांनो थागोन एसेबांनो थाबाय थागोन होननानै आं सानो। लोगोसेनो आं बेखौनो बुंगोन जे मागो दमासि फोरबो बे मागो दमासि फोरबोआ जों आबादारिफोर जाय आबाद मावो आबादारिफोरनि जोबथा फोरबो होननानै आं बेखौ मोनदो बे जोबथा फोरबो मानो होनबा आबादारिफोरनि मानो होनना बुंदों जाय आबादखौ मावखांनानै आबादारिफोरा लास्ट जानुवारि जानुवारि जोबनायाव जेब्ला माइ बायदिसिना हां फोथाराव जेबो गैया लांदां जायो अब्ला जेबो खामानि गैया जायो नंगौना नोंथां आबादारिफोरा अब्ला बै जोबखांनायनि उनाव आबादारिफोरा एसे जिरायनाय सम बे जिरायनाय समाव आबादारिफोरा एसे बोलो फोरानो थाखाय बै मागो दमासिखौ फालियो आबादजों। सोमोन्दो लाखिनानै फालियो होननानै फोथायनाय आं खोनादों आरो बुंनाय खोनादो। बिजाबावबो लिरनाय मोनदो बे आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो। आबादारिफोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबो बेयाव आबादारिफोरा माने जिरायथ'यो आरो बै मागो दमासि आबादजों सोमोन्दो गोनां लोगोसेयैनो जोंनिथिंजाय ओरैबायजा फालियो जे मागोखौ माब्लाबा बोसोराव जिथाम खालारै खाना जानाय दिन गोलैयो माब्लाबा जिब्रै खालाराव मानि बेयो जाहैगोन जानुवारिनि जिथाम बा जिब्रैआव माब्लाबा खाना जानायनि दिन गोलैयो खाना माने मोनसे खाना जायो आरो हराव नङा होमबा नोंथाङा मोननाय बायदिनो हराव बोराय बुरियानो जा बा सोरबा सेंग्राफोरानो जा सेंग्राफोरखौ बांसिन नुनो मोनो हराव खाना जानाय भेलागुर लुनाय बा थालिर दंफांनि थालिर बिलाइनि न' लुनाय लोगोसेनो गान बाजना बक्स बायदिसिना दामनानै हरसे अखा थमब्लेद रंजानाय बेफोरबायदि खालामो आरो जिथाम जिब्रै खालाराव दै
औ औ
सप्तायावनो गासै समावनो सम एखे एखे थाजोबा माब्लाबा जिब्रै माब्लाबा जिथामाव गोगलैयो बिनि अखानायै नेक्स्ट बिनि अखानायै फुङावनो दावला गिसिबिनि आगोल आगोलनो उथिनानै सिखारनानै गासै सुबुंफोरा मा खालामनाय जायो खाना जानायनि आवगाय आवगायनि नोंथां मा खालामनाय जायो जोंनिया हिजाव माहारियाफोरा फिथा सौरायफोरखौ सोमनानै दोनखायो गोबाङानो खाना जाखालिबो देयो लोगोसेनो बिनि अखानायैबो गोबाङानो देयो नोंथां बेबायदि खालामनाय जायो। बिनिफ्राय खाना जानायनि ने इनि अखानायै जोंनि सुबुंफोरा खालामो जे अखानायै दाउखा नुयैसोनो दुगै होननाया दाउखा नुयैसो सिखारनानै दैमा बा हाखरफोराव बा दमखलफोराव दुगैनानै खोमसि खोमसियावनो दुगैस्रां लोबस्रां मा खालामनाय जायो बेलागुरखौ सावनाय जायो लोगोसे नै बेलागुर साव खांनानै बे नेक्स्ट इनि अखानायै अक'मियानि असमियानि से खालार गोलैयो होनना बुंदों बे से खालाराव एसे गेदेरखौ मान होनानै खुलुमनानै उन्दैफोरखौ अननाय होनानै लोगोसेनो आफा बोराइ बाथौनियाव बा सोरबा मन्दिरफोराव बा थानसालिफोराव जों फुजा बावनायखौ नुनो मोनो आरो फोथायबोदों लोगोसे दिनै बे सानाव जों आबै आबौ आइ आफा गासैखौबो जों खुलुमो आरो बैसागो फोरबो बायदिनो खुलुमना जों मान होयो। लोगोसेयैनो न' न' हाबनानै जोङो फिथा सौराय बिदि जालाय लायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जालाय ग लंजा बाजा बे मागोनि मागो दमासिनि सानखौ जों बिब्दियैनो बारहोयो आरो फिथा सौराय होनना बुंुङोब्ला जोंनिया बेनो नोंथाङा बुंनाय बायदि एन्थाब थावनि फिथा लावदुम सुङा फिथा आरो गोबाङानो गोबां गोबां मिेथाइ गुर होनानै गोदै होनानै बायदि रोखोमनि फिथा बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसेयैनो बेबादिनो मागो दमासिखौबो रंजा बाजायै जोंनि बर' सुबुंफोरा थांहोयो आरो बे मागो दमासिया जोंनि बेनिखायनो बे न मागो दंैसो जोंनि एंगार हायै मोनसे फोरबो जाय फोरबोआ जोंखौ अरायबो गोसोखांहोयो आरो बे मागो दमासियावनो जों गावबा गाव गामि ओनसोलाव बा गावबागाव न'खराव अमा दाउ हांसो ना बायदि बायदि जानाय लोंनायखौ जों जगार खालामनानै थि खालामना ल थियारि खालामना लानानै बै सानफोराव जों सानफ्रोमबो ना बेदरै जों दिनफोरखौ जायो आरो लोगोसेयैनो गोबाङानो नोंथाङा बुंनाय बायदि जौ गिसि जौ गोरान बायदिखौ जों गोबांखौनो माइब्रानि माथानि बिदि मागिनानै रंजा बाजा जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो आरो जों बैफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा आरोंदायारि बा गोदोनि जोंनि मोनफा मोनफा मा होनना बुंगोन बेखौ जानाय लोंनाय जोंनि मोनफा मोनफा जि आइटेक मोननाय बैफोरबो जौ गोरान जौगिसिफोराबो सोलियो आरो नोंथांमोननि जेबो सोलिना जौगोरान जौगिसिया औ औ थिग बिब्दिनो जों मागो दमसोब बेबादि रंजा बाजा गथ' गथाय गासैखौबो बेबादि मागिनो जानाय बा खाना जानाय बिदि नुदों आरो नोंथां
औ औ
नोंथाङा जाखिनि सोंबाय बेखिनि सों सोंलुनि सायाव आं गोजोननाय नोंथांआनो गोजोननाय बावहरबाय